हेल'
हेल'
औ
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
ओं नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
आङो ओरैनो दङ नोंथां नोंथाङालाय
अ आंबो ओरैनो दं नोंथां नोंथां नोंथाङा दसे सम
औ नोंथाङा दसे सफ फ्रि फ्रि बा सावरायनो हागोनना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जागा जासिगोनना नोंथां
ओं जायो
औ उम बार दै हा बिफां लाइफां जिउआरि दाउआरि लोगो जानानै आबहावाखौ दानाय जादों उम बेफोर गैयाब्लानो जों थांनानै थानो हाया नोंथां ङाथ मिथिखागौना
औ नंगौ नोंथां
दै आरो हायाव थानो गोनां थादेरसाफोरा थि बिबाङाव थायोब्ला बैफोर गोग्गो आरो बाहायथाव जानानै थायो औ
ओं
बाराव गाहायै नाइट्रजेन अक्सिजेन कार्बनडाइ अक्स अक्साइड आरो दैलाव खफ गलायमोनदेर थायो
औ
बेनि अनगायैबो गुबुन माखासे गेसआ जोबोर बाङाय बिबङाव थायो बारा बेगेसफोरा सिप बिबाङाव थायोब्ला बारा गोग्गो आरो साफा जानानै थायो दायो माब्लाबा समाव गोनांथार नङि बेसाद एबा मुवा माखासे फैनाय बार दै आरो हाजों लोगोसे गलाय मोन्देर जायो बेबादि थासारियाव जोंनि आबहावानि बार दै आरो हा गेब्रेंनाय जानाय होनना बुंनाय जायो ओ जायफोर
औ
गोनांथार नङा एबा थानो नाङि बेसादनि थाखाय आबहावा गेब्रेंनाय जायो बैफोरनो जाबाय गेब्रेंनाय खालामग्रा मुवा आबहावा गुबुंले
औ
जानाया बार दै आरो जों लोगोसे खहागोनां मुवाफोरजों गाज्रि खालामनायखौ फोरमायो जायनि जाहोनाव जे बि थिं खान्थि आरो सुबुं सावस्रियाव गोहोम खोख्लैयो
औ नंगौ नोंथां
ओं आबहावाया गुबुंले जानाया आथिखालाव सुबुं माहारिजों मोगा मोगि जानांनाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसे होननानै बुंजायो ओ बेयो खहा गोनां मुवाफोरजों मिथिंगायारि आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ फोरमायो आरो ओ जाय सोरबिथिं खान्थि सुबुं सावस्रि आरो ग्रहनि गासै गोहोमाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो उम गुबुंले जानाया बार दै हा दावराव दावसि आरो सोरां गुबुंले जानायजों लोगोसे गोबां महर लानो हा हागौ जाय मोनफ्रोमबो आबहावाखौ गाज्रि खालामनायाव बिहोमा होयो जेरै दारिमिनारि खालामनाय आरो नोगोरारि खालामनाया गोसारलांगासिनो दं गुबुंले जानायनि जेंनाया गुबुंले जानायनि जेंनायाथ' गोबां बांबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां ओ जाय जिब जुनार बोथोर दिदोमथि आरो आरो इयुनफोरनि थाखाय
जिउनि गुनफोरखौ खैफोदाव खोख्लैदों गुबुंले जानायखौ फोजोबनो थाखाय
औ
बेनि जाहोनफोरखौ गुवारै फुजिनाय आरो गोहोम गोनां होबथानाय मावखान्थिफोरखौ मावफुंनायनि जोबोद गोनांथि दङ आबहावा गेब्रेंनायनि गाहाय बाहागोफोरानो जाबाय बार गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय आरो सोदोब गेब्रेंनाय बार गुबुंले जानाया जेब्ला खहा गोनां बेसादफोरा बाराव बांसिनै कारखानाफोर गारि मथर फोरनिफ्राय उखुन्दै आरो गुबुन बेसादफोरनिफ्राय बारा गेब्रेंनाय जायो अरगें मोखां आरो अरननि अर बायदि मिथिंगायारि मुवाफोराबो बेखौ गाज्रिसिन खालामनो हागौ ओ बार गुबुंले जानाया मानसिखौ बेरामि खालामनो हागौ जायनि जाहोनाव हां लानाय बिखा आरो केन्सारबो जानो हागौ होननानै बुंनो हायो बियो अखाखौ एसिद खालामनो हागौ आरो गोबां बेफोर सोमजिनो हागौ
औ
आरो बायदिसिना बेराम जेरै हां लानाय बेरामफोर सोमजियो एसिद अखा आरो बोथोरनि सोलायनाय बायदि मुलुगनां जाथायफोरा बार गेब्रेंनायजों सोमोन्दो गोनांथार दै गेब्रेंनाय दैमा दै सा निजोरा निजिरि आरो फुख्रि आरिनि दै मानसिनि गुबुन गुबुन हाबा जेरै दुगैनाय सि जोम सुनाय खिनाय हासुनाय दो दोखला नाय मोसौ मैसो थुखैनाय दाखोर दाला गारनाय गोथै जिउआरि गारनाय आरिनि जाव उनाव गेब्रेंनाया जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बे बेबायदि गेब्रें ओ बे बेबायदि गेब्रेंनाय बाहायोब्ला हाय थै खिनाय आं सहाय होननो हागौ आबाद मावनायाव बाहायनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौ बुथारग्रा मुलि रासायनारि हासार आरआ अखा हादैजों लोगोआव बोहैलांनानै दैमा बिलो बिलोमा फुख्रि आरियाव गोग्लैना दैखौ गेब्लेनाय खालामो बेनि जाउनाव गोबां दैायारि जिउ आरिया थैनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङाबो आबहाव आखेब्रेंनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनानै होदो।
औ जागोन नोंथां नोंथाङाथ' बार गेब्रेनाय आरो दै गेब्रेनायनि बागै फोरमायलांखाबायानोसै नङा होमबा नोंथां आङो आङो आरोबाव हा गेब्रेनाय आरो सोब गेब्रेंनायनि बागै एसे फो फोरमायना होनो सानदों हा गेब्रेनायनि हागेबेनाय जानायनि मोनसे गाहाय जाहोनानो जाबाय हायाव रासायनारि हासार बाहायनाय गोबांसिन फसल दैखांनो थाखाय आबादारिफोरा रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनाव जामुंनि दिहुनथाइ बाङोब्लानो आरो बेनि जाउनाव हानि गुन गुना सिलिंखार जायो। मैगं थाइगंनि गारनाय बाहागो न'खरनि दाखोर दाला आरो खिहाासुदैारि दाखोरफोरखौ हायाव जेराव मेराव गारनायनि जााहनावनो बैफोर सेवग्लिनानै बायदि रोखोम जोसा सोमजिनानै हाखौ फार्रिं खालामो। आरो प्लास्टिक आरारिनि मुवाया गोरलैनो सेवना हायाव गलायना थाङा नङा होमबा नोंथां? आरो बेफोर बुस्थुआनो हाखौ गोबां गेब्रेेंहोयो। आबादथिलियाव फसल खहा खालामग्रा एम्फौ एनलाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आबादारिफोरा रासायनारि एम्फौ बुथारग्रा मुलिबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां औ बेफोर लाइफांनि गेजेरजों जिबनि सोलेराव हाबलांनानै सावस्रिखौनो खहा खालामो आरो बे मुलि बाहायनायनि जाउनावनो हायाव थानाय जोसाफोरा थैयो। आरो बेनि उनाव सोदोब गुबुंले जानाया जादों गारि दारिमिनारि जन्थियारि लुनाय हाबाफारिफोर बे फोर हाबाफोरनिफ्राय गोसा देंखो आरो गोसा आगजुफोर एबा बेरफुग्रा बेसादफोर बाहायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन फुंखाफोरनि थाखायनो सोदोब गेब्रेंनाया जायो। सोदोब गेबेंनाय जानाया लाख लाख लाख सुबुंफोरनि जिउआव गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुयो। दावराव दावसिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि मादाव दङ नारसिननायजों सोमोन्दो थानाय बेराम जेरै गोजौथै नारसिनथाय बिबुंथियाव हेंथा होनाय खोनासंनाय खमायनाय उन्दुनायाव हें थ आरो दिहुनथाइ गोमालांनाय बेफोर
औ।
औ आबौआ गुबुंनो जानायनि जाहोनफोरा बायदि रोखोमनि आरो गोबां समावनो गावजों गाव सोमोन्दो गोनां गुदि बिहोमा होग्राफोरनि गेजेराव मोनसेया दारिमिनारि खालामनाय जाय गोबां बिबांनि बिस गोनां गेसा गेस रा ासायनारि मुवा आरो दाखा दालाफोरखौ बार दे आरो हायाव हगारो आरो बेनि थाखायनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदिनि थाखायनो आबहावा गुबुंले जानायखौ होब दानो जों गोबां राहा लानांगोन नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां
औ जोङोबारा गुबुंले जानायखौ दानि थाखाय सुबुंफोर सरखार आरो आफादफोरनि जथायाइ नाजानायनि जोबोद गोनांथि दं सान सक्ति बार सक्ति आरो दै मोब्लिब सक्ति बायदि गोदान गोदान गोहोनि फुंखाफोराव गोदान फिन जानाय सक्तिनि सायाव सोनारनायखौ बाङाय खालामनो हायो आरो ग्रिन हाउस गेस ओंखारनायखौ बाङाय खालामनो हायो आरो जुदि बेफोरखौ खालामोबा जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय खमायो।
औ नंगौ नोंथां।
गेब्लेंनायखौ होबथानो दाखोर दाला गारनायखौ सामलायनो आरो गुबुंलले खालामग्राफोरखौ साजा होनो थाखाय गोरा आबहावायारि आयेन बाहायनांगौ। एबा बाहायनांगौ औ आरो दाखोर दालाखौ नांगौ रोखोमनि दाखोर दाला गाननाय आदबफोर जेरै फिन बाहायफिननाय हासार बानायनाय आरो दाखोर दालानिफ्राय गोहो बिरोंदामिनफोरखौ बाहायनाया हा आरो दै गुबुंल जानायखौ बाङ खालामनो हायो बिफां लाइफां गायनाय आरो अरन बारिखौ फोसाबनाया बारिनि गुनखौ साबसिन खालामनो हायो।
औ बिदिब्ला जोंनि समा एसेनोसै नोंथां दोनथ'नो हासिगोन ना?
औ जागोन
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ